हेलौ हेलौ औ खोनादों नोंथां। गोजोन बेला से नोंथांनिसिम बावहरनाय थाबाय।
औ
औ
माबे आयदानि सायाव सावरायनो नोंथां?
जों अब्ला दोनै आबहावा बे आयदानि सायाव सावरायनोसै। औ सावरायजागोन दा
औ सावराय जागोन नोंथां बेथ' जोबोर मोजां आयदा।
अ आं जोङो सरासनस्रा जोंनि मेगनजों बिफां लाइफां बे बायदिसिना थासारि बेफोरखौ जों
औ नोंथां।
औ औ दा जोङो आं दा जोङो बे आबहावाया दिनैनि थासारिया माबायदि आरो सिगां माबायदिमोन बेखौ एसे फोरमायना हो
ओ दिनैनि थासारि आरो आगोलनि थासारिखौ रुजुनो थांबा गोबां फारागथि दं। आरो जों आबहावाखौ मोजाङै लाखिनोबा जों गासैबो मानसि सुबुं माहारिनोनो बेयो मोनसे से दायथ' होननानै आं सानो।
औ नंगौ
दा गिबियावनो बुंनो थाङोबा जों आबहावाखौ साखोन सिखोनै लाखिनो बा जोङो जोंनि ओ जानाय लोंनाय बा प्लास्टिक बेफोरखौ जानला मानला गारनानै खावलानो नाङा। जोंङा आबहावाया बां गुबुंले जायो। बेनि उखुन्दै ओंखारनायजों आरो जोंङो आबहावाखौ मोजाङै लाखिनोबा जोङो दमफां दाननाय बेफोर खामानिखौ मावनो नाङा।
औ नंगौ
जेसेबां हागौ एसेबांनो जों दमफां गायनांगौ। मानोना जों दंफांनिफ्राय सो अक्सिजेन गेसखौ मोनो। आरो जोङो थांना थानायाव गोबां मददखौ मोनो होनना आं सानो आरो बेनि गेजेरजोंनो जों गोबांखौनो सोलायनाय नुनो मोनो। दानि जुगाव दा मोनसे जायगायाव इन्डास्ट्रि खुलिनो थाखाय बा जोंनि सरखारा हाजो सिफायनाय लामा बानायनो थाखाय
औ
कम्पानि गायसननो थाखाय दंफां दाननायफोरखौ आं गोबां नुनो मोनो।
औ-औ
बेफोरखौ नोजोर होनो थाङोबा जों आबहावायाव जोंहा बहुद ओ उम मा होनगोन बेखौ जेनबा गो गोहोम गोलैनायखौ नुनो मोनो।
औ
दंफां दाननो थांबाथ' जोंहा जेरै ओ जोंनि दा हाफोरा रानस्राव जालांगोन सिदोमै थानाय नङा अखा हानाय नङा। बेखायनो जोङो बेफोर खामानिखौ जोङो हेंथा होनोबो नांगोन समाव जोंनि नैबे बुहुमखौ मोजाङै बा थांना थानाय जिउआव जोंनि आबहावाखौ गोग्गो बारहावा जानो थाखाय जों दंफां लाइफां गायनांगोन आरो साखोन सिखोनै लाखिनांगोन आं बेखौनो सानो नोंथां।
औ आबहावा दा आबहावा होनोब्ला थारैनो बिफां लाइफांनि सायावनो बांसिन सोनारो नङासै होनब्ला औ नों बुंनाय बायदिनो। आ दिनैनि मुगायाव गोबां बिदि इन्डास्ट्रि दारिमिननि थाखाय बिफां-लाइफां दानदों लामा फेहेरनो थाखाय बिफां -
हेल' नोंथां हेल' नोंथाङा आंनि माथो खोनादोंना? हेल' नोंथा
औ औ खोनादों
ओ नोंथांना नेटवर्कआ एसे प्रब्लेम जादों आं दासो नोंथांनि बे माथो खोनादों ।
औ दे होमबा खनथिनिउ खालामफिननो ।
औ बे आयदानि सायावनो सावरायफिननोसै नोंथां ।
औ औ दा बे बिफां लाइफां गिदिर गिदिर बिफां लाइफां गैयिनि थाखायनो नों दै बुंदोंमोन जे बिफां औ औ दा बे बिफां लाइफां गिदिर गिदिर बिफां लाइफां गैयैनि थाखायनो नों जेरै बुंदों जे बिफां लाइफां दाननायनि थाखायनो दिनैनि आबहावाया माने बेबायदि थासारियाव सोलायबोदों दा बिफां लाइफां गिदिर गिदिर गैयैनि थाखायनो दिनैनि बोथोरा नोंथां औ औ दा गोदो बिफां लाइफांफोरा गिदिर गिदिर दंमोन दा बिफां लाइफांफोरा जोमै हमथाना लाखिदोंमोन जायनि थाखाय जायनि जाहोनाव अखाया फैनो गोनाङाव फैदोंमोन । आरो फैनो गोनां नोङियाव फैयाखैमोन । दा मोजां थासारियाव बोथोरा हादोंमोन आरो जोंनि सुबुं माहारि गोदो बां फ्राय माने बुंजाया माय जियानो जादोला। दिनैनि मुगायाव जि गोबांफोरखौ दाननाय जाबाय। आरो गोबां जारिमिनफोरखौ फसंनानै जाबाय। गिदिर गिदिर जारिमिन जायनिफ्राय ओंखारनाय औ। फन्दे बादि।
आरो माने बारजों। बारनानै जोंनि ओ ओ साननो हायो। मोनथिनो मोनो आरो बिदिनो जोंनि
उम फैगोन
औ।
दा जोङो बेखौथ' जोङो थारैनो आबहावाया गुबुंले जाबाय होनना मिथियो।दा जों बेखौ दिनैनि दिनाव माने लफिननो आबहावाखौ मोजां खालामनो थाखाय जोङो मा मा माने राहा लानाया मोजां होननानै नोंथाङा सानो?
ओआ आं सानो नोंथां जों आबहावाखौ जों मोजाङै लाखिनो थाखाय जोङो दं दफां दानांनायखौ गार नांगोन। जों फांसे दंफां दानोब्लाबो जोङो फांबा दंफां गायनो नांगोन नोंथां।
औ औ नंगौ।
होनबाना जोंनि आबहावाया मोजाङै थागोन। आरो जायफोर दारिमिना जोंनि आबहावाखौ गुबुंले खालामोबा। बेनिफ्राय गोबां उखुन्दै ओंखारनानै ओ बारहावाजों गोरोमनानै जोंनि मानसिनि देहाखौ सावस्रिखौ गाज्रि खालामो बेफोरनि सायाव जोङो होबथानांगोन।
औ औ नंगौ।
आरो जोंहा बिथिं दै लोंनाय दैआोथ' जोंनि थाखाय गोबां गोनांथि। बा जों अखानिफ्राय मोननाय दै दैयाथ' गोग्गो दै नंगौना नङा नोंथां?
औ औ नङा।
जुदि जोङो जोंनि दैमा दैसाफोराव जोंनि बे जाबोरफोरखौ जों गारहोयोब्ला। बे दैयानो। गोरोबनानै जोंनिबो नैबे लोंनाय दैयाव सन्देरफायोबा गोरोबफायोबा जोंहा गोबां । बेराम जानायखौ जों । नुनो मोनो बेनि सायावनो ।
औ औ
आबहावाखौ रैखाथि होनोबा जोङो बेबायदिनो नोंथां दारिमिन गायसननाय आरो दंफां जिब जुनार बेफोरखौ होबथानायखौ जोंङो होबथानांगोन।
औ
जिब जुनाराबो जोंनि आबहावानि सायाव सोनारो नोंथा। मानोना बिसोरो दाउसिन दाउलाफोरा जानानै बै दाउसिन दाउलाफोर जानाय बेगरा । गुबुन दाबसे जायगानिफ्राय । गुबुन दा एसे जायगायाव बिसोरो जाहोनानै खियो बा गोलैहैयोना बिसिनि बेगराव जानायफ्रा बिनिफ्राय जोंहा । ओ बायदिसिना दंफां लाइफां सोमजियो। बेनिफ्राय जोंहा। मा जायो ओ दंफां लाइफां सोमजिनानै बेयावनो मोनसे । हाग्रा जागोन। बा जोंहा बेयाव जि जुनारा थांनानै थानो हागोन मोजां । मोजां दंफां लाइफां जानानै बेनिफ्राय । जोङो गोग्गो बारहावा बा जों बेनिफ्राय अक्सिजेनखौ मोननो हागोन। जुदि दंफां लाइफां गैयाबा जों मानसिनिफ्राय ओंखारनाय कार्बन डाइ अक्साइड गेस खौ दंफाङा बोरै जानो
औ अ
दा दंफां लाइफां थाबासो दंफां लाइफाङा जोंनिफ्राय हगारनाय हांखो जानानै थांना थागोन। आ आरो जों दंफांनिफ्राय हगारनाय हां खौ जों लानानै जोङो जोंनि सावस्रियाव मोजाङै थागोन। बा जों थांना थानो हागोन।
औ अ
आं बेखिनिखौनो बुंनानै एसेयावनो फोजोबबाय नोंथां दा नोंथाङा नोंथाङा बे आबहावाखौ लानानैनो नोंथांनि गोसोआव जाबायदि मोनदांथि बा सानखांथिफोर सोमजिदों बेखौ नोंथाङा फोरमायनो हागोन
औ अ नोंथाङा बुंबाय दारिमिन फसंनायनि थाखायनो जोंनि गेजेराव माने आबहावाया गुबुंयै है थाखे है जेबो दा दारिमिन खौबो फसङाब्लाबो जाया दोनैनि मुगायाव दा दारिमिनफोरखौ फसंथारब्लाबो औ फसंथारब्लाबो माने गोजान गोबां हाग्रा गोनां हाग्रामा सिंफोराव फसंब्ला माने माने गोबां बिफां लाइफां थानायलाय बिनिफ्राय बिफुंनाय माने माखासे बाहागो बाहागोआनो माने बिफां लाइफाङा बोनानै माने गोसारनो मोननाय नङा आरो पोना मान हाबबाय एसे मोजां जागोनखौ आं सानो आरो नोंथां बुंनाय बायदिनो दा गोबां औ औ बिफां लाइफांफोरा जेरैबि बे आबहावा गुबुंले जानाय हाद्रि गाज्रि खफ' आरो बारा बुनानै लाबोनाय बिदि गेस
उम
गुन्दैफोरखौ माने बोनानै लायो । दा बिनि थाखाय माने जोंनि सुबुं बांद्राय माने नांफैयोमोन बिफां लाइफां थानायखाय जुदि बिफां लाइफां गैयामोनब्लाथ' जोंनि माने देहायाव डाइरेक्ट डाइरेक्ट नांनानै थ जों नांनानै माने थारबा दा जोंनि एंगारहायि सेथि खामानियानो जों आबहावाखौ मोजां लाखिनो थाखाय मिथिंगाखौ मोजां मोजां लाखिनो थाखाय एखे खामानियानो नोंथां बुंनाय बायदिनो बिफाङानो जोंनि थाखाय फां गायनाय बिफांखौ दाना लाब बानो दोननाय बेनि थाखाय जोंनि थाखाय माने सेबटि खामानि। नङासै होमब्ला औ औ औ जोङो बिफांखौ गायो औ
दे नोंथाङा बुंदो
औ जेनेब्ला जोङो दंफांखौ गायब्लाल' जाया जोथोन लानांगोन नङाब्ला बिदिनो बे दंफाङाव नांगौ जानाय समाव दै नांगौ जानाय समाव बिदि हासार होआबा बे बिफाङाथ' थांना थानाय नङा आरो बेरा होआबा मोसौ बोरमा जागोन बेनिखायनो जोङो जाय बिफांफोरा गिदिर जाना दंखायो दा बेफोरखौ जोङो दानिया सा आरोना गायनायाथ' गायनांगोन खिन्थु गायनायनिफ्राय गोनांसिन या जाय बिफां बिफाङा गिदिर जाना दंमोन जों बेफोरखौ रैखाथि होनानै दोननांगोन आरोना बेनि जोंनि से थिग खामानि जानांगोन आरोना दे होमबा जोंहा समाबो जानानै फैबाय नोंथां। जों बिनि सावरायनायखौ एसेयावनो दोननाय जानोसै।
औ गोजोन्थों नोंथां दे हामबायसै।
औ।